औ खोनाबाय
औ।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय।
औ नोंथां।
दा जों नोंथां ओ नोंथां।
औ नोंथां ओम माइ आबादनि सायाव
औ औ जागोन दे नोंथां होमब्ला नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबादा माबायदि सोलिगासिनो दङ माइ दाथ' माइ गायनाय फुनाय दिन नङा होमबा नोंथां?
माइ गायनो थाखायथ' दा गो
खोनादोंना नोंथां? हेल' खोनादों। हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनायाखै नामा? औ खोनादों खोनादों नोंथां। नोंथां औ दे दे औ।
बिदिनो दा जोबोर ओ मोजां मोजां सोलिगासिनो दं आरो ना जोंनिथि दैनिबो आंखाल गैयै जेनेबा दैफोरा
थोजासे अखा हाबाय थानायनि थाखाय बिदि दैनि आंखाल जायाखै आरोना।
नंगौ नोंथां। उम। ओं जोंनि ओनसोलावबो दा गायनाय फुनाया सोलिगासिनो दं नोंथां। जोंनाथ' जोंनि ओनसोलावथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गायनाय फुनाय आबाद मावनानैनो माने न'खरखौ सुंबोनाय जों नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। ओरैनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन दै जानायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव माखासे सुबुंफोरा। माखासे न'खरा मा होनो बावा माइखौ बांसिन गायनायखौ जों नुयो आरो नोंथां। औ ओमफ्राय औ दा नोंथां दाथ' आथिखाल मुगायाव माने। जों नुयो माने माइ आबादा माने गोबां गोबां रोखोमनि गोबां बायदि बायदि मुंनि माने माइ ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां दा औ। दा जोङो बुंनो थाङोबा दाथ' जोंना बे माइ आबाद गायनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय ओमफ्राय गोदो जाबायदि आबाद मोनो आबाद थिलिनिफ्राय जाबायदि आबाद मोनोमोन। दानि दिनाव जों नुसै माने बे एखे जायगानि आबाद थिलियावनो माने खम माय जानायखौ जों दा नुनो मोनो नोंथां दा बैफोर बायदि जों खम आबाद जानाया मा जाहोननि थाखाय जादों नोंथाङा एसे मिथिगोन नामा नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ औ नंगौ नोंथां। औ औ एसे।
एसे खम जानो हमबाय जानांगौ।
नोंगौना?
बिथांमोन बेबायदिनो गोदो गोदायनि बेफोर बायदि न'आवनो बानायनाय गोबोर हासार होयो नामा दासिम
थ' नोंथां बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि ओनसोलाव जाय आबादारि माइ गायो। माने जों बेबायदि साफा सानै माने माखासे सुबुंखौल' हासार होनानै जोंहा गोबोरनि हासार होनानै मावनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बांसिनानो औ बांसिनखौनो जों आं हासार होनानै मावनायखौ नुनो मोनला। मानो होनोबा गोदोनि दिनाव जों नायनो थाङोबा। आ‌ गामि न'खरसेयाव माने गंफ्रोमबो न'खरावनो माने मोसौ हालिसे बा हालिनै बय बयहाबोनि न'खराव माने मोसौ थानायखौ जों नुयो। मोन नंआ होनबा नोंथां दा‌‌ नाथाय आथि आथिखालाव ओ जों नुनो मोनसै मा सोरनिबा सोरनिबा न'खरावल' जाय आबादारि ब्लाबो माने मोसौ हालिखौ नुनो थांलिया नोंथां मानो होनबा गोदान दानि बिगियान जुग आथिखाल मुगा याव माने ओ ट्रेक्टारखौसो बाहायनानै माने जों हालेवनायखौ नुनो मोनसै नोंथां।
औथां।
गोदोनि समाव जोङो मोसौजों हालेवनायनि थाखाय जोंहा हालेवनायनि समाबो जोंहा गोबां लायोमोन नङा होमबा नोंथां दा नाथाय औ खम समनि गेजेरावनो जोङो ट्रेक्टरखौ ओ होनानै माने दसे समनि गेजेराव माने गोबां गोबां गुवार जायगा हाखौ जों हालेवनानै लानो हायो। दा आरो मोसौफोर फिसियोब्ला मोसौफोरखौबो जोथोन लानांगौ। जायोना माखासे न'खरफोरा माने बैफोरबायदि सुबिदा गैयिनि थाखाय माने मोसौ गुमनो मानसि मोसौखौ नायग्रा मानसि बेफोरबायदि गैयिनि थाखाय माने माखासे न'खराव माने दा आबाद मावोब्लाबो जों मोसौखौ नुनो मोनला आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंदोंमोन गोबोर हासारखौ दा मावो नामा मा होननानै हासार होनानै दा ओ जों माखासे न'खराव जायफोरा मोसौ दङ माने मोसौ ओ गलि दङ बैसोरा माने जाय जायगायाव ओ गोबोरखि गारो बै गोबोरखि खौ लांनानै जों दुब्लियाव गारहैनाय मोनफा मोननै न'खरखौल' जों नुसै नोंथां। माने गोबां खम जालांबाय आरो दा दानि बि गियान मुगायाव माने बांसिन जों हासार होयोबा बे रासायनिक हासार बेफोरखौ लाबोनानै माने दुब्लि बारियाव आबाद मावनायनि सिगां हालवनाय समावनो सारग्रोनायखौ दा नुनो मोनसै नोंथां आरो गोदोनि समाव माइ दुब्लि बारियाव गोबां जों जा दुब्लियाव जों माइ आबादखौ मावोमोन बे दुब्लियावनो माने गोबां फिथाइ जानाय माइनि आबादखौ जों मोनोमोन नाथाय गोदोनि समाव जाबायदि फिथाइ माइनि आबादखौ मोनो मोन दानि दिनाव माने ओ हासार दा रासायनिक हासार बाहायालासिनो मावोब्ला अब्ला जों दा माइनि फि फिथाइखौ जानायखौनो जों नुनो मोनला नोंथां माने गोदोनि दिनाव गोबां कुन्टेल जायोब्ला दा माने गोबां खम बिबाङै जानायखौ नुनो मोनबाय आरो दा बेखायनो औ दा बे बेंखायनो माने गोदोनिफ्राय दा बिराद सोलायबोबाय नोंथां माइ आबाद मावनायफ्राबो औ दा नोंथांमोननि ओ ओनसोलावबो बिदिनो माने गोदो जाबायदि माव मावोमोन बेफोरबायदि मावनानै गोदो जाबायदि माइ आबादखौ मोनोमोन दाबो बेबायदि माइ आबादखौ खौ मोनो नामा नोंथां।
औ नोंथां ओ दाथ' बिदि गोदो गोदायनि बायदि मोननो गैला एबा मोनला आरो ना ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा न'खर न'खर गोदो गोदायथ' न'खरसेयावनो हाल हाल मो ओ नुनो मोनोमोन हालेवनाय मानै गाहाम हालिनै बिफोर बायदि हालिथाम बेफोरबायदि हालेवोमोन दाथ' बेफोर ओ मसौ मोसौ फिसिनायाबो एसे खम जाबाय आरो ना खम नुनो मोनसै मानसि गैयिनि थाखाय एबा न'खराव ओ साफ्रोमबो न'खराव दा फ्राय ओ गामि याव न'फा न'नैसल' आरो ना मोसौ फिसिनाया बिनि थाखायनो गोबोर हासार औ गोबोर हासारखौ नुनो मोनला जायहा मोसौ माफा मानै दङ बेफोरखौ ओ होयो। दाबो होयो सोरबा सोरबा खिन्थु ओ बांसिनानो ओ हासार जायखौ होनो माबायाव मोननाय बेखौसो बांसिन बाहायो आरोना बिदिनो ओ गोदो गोदाय आबौ आबैमोनाथ' बेफोर ओ बिगियानजों बानायनाय एबा ट्रेक्टरफोरजों हालेवामोन आरो ना न'खर खरनिनो जा मोसौ दोङो बिजोंनो एवोमोन एबा गायोमोन बिदिनो फोजोबोमोन आरो ना। बिदिनो गोबां सम लायोमोन आरोना माइ गायनायाव माइ आबाद माव नायाव दाथ' बिदि नंला ओ गोदो गोदाय उम। नि समाबो दा गैला जेनेबा दा जोबोर जौगाबाय आरोना। सानसेयावनो दसे ओ समावनो जि बिघा बा नैजिबा बिघा बिदि होयो एबा एवना गालाङो। न'खरावनो बिदिनो बिदिनो मा होनो मानसिखौबो मेलला ओ एवैनि सिगांनो ट्रेक्टर एवैनि सिगांनो मानसि खौबो नागिरखानानै सान्नैनि सिगांनो खोथिया फुना लायो बिदिनो माइ गायनोबो द जन फन्द्र जन बिदि लगायखायो आरो आरोना जाहाथे थब जबो आबादा थब जायो गायखां ङो बेफोरबायदिनो समदों जोबोर ओ खारफानो सोलोंबाय आरो ना दानि मानसिफोरा बिनि थाखायनो आबाद ओ आबाद गायनायाबोओ खम समावनो गायखाङो बेफोरबायदि जाबाय आरो गोदो गोदायथ' ओ गोबां सम लायोमोन गोबां मास मोनथामालागै ओ माइ गायोमोन आरोना दाथ' बिदि नंला मास मोनसेयानो जास्लाबनो मोन आरोना ना दै थायोब्लाओ
थाबनो फोजोबो आरो ना गायनाय फुनायफोरखौ मोनसे खामानियावनो थाबथाबाय थाला आरोना दानि सुबुंफोरा माला साननै खामानि खामानिखौ सानसेयावनो हायोबा मावगोन बायदिसो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ मानो होनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि जा जा जायगायाव जों मोन जाय जायगायाव थाबोदों बे ओनसोलाव माने जोङो माइ आबादखौनो गाहाय आबाद होननानै माव मावगासिनो नङा होमबा नोंथां आरो माइ आबाद मावनानैनो जोङो गोबां न'खरखौ सालायबोनाय जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां। मानो होनबा माइ आबादानो जोंनि थाखाय गाहाय जाग्रा आदार नङा होमब नों नोंथां दा बेखायनो जों गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोल सोहोरावबो जों बय बेखौबो माने जा हायो बयखौबो माने आबाद मावनायखौ जों नु माइनि आबाद मावनायखौ एसेब्लाबो नुनो मोनो आजिखालि टाउननि सुबुं फोरा माइ आबादखौ मावो होनब्ला बिसोरो गावसोर मावजानोोंथां बेखौ मा होनो बिसोर हाखौ बन्द'ख लानानै बा आदि होनानैहाय माइ आबादखौ मावहोनायखौ नुनो मोन आरो नोंथां।
औ
औमस।
औ।
औ दे दे गोजोनबाय नोंथां। औ दे जागोन दे नोंथां।